हेल'।
अ खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
ए। दायो जोङो आंथ' ओरैनो दङ नोंथां दायो आं सानदोंमोन नोंथांजों दाथ' दैलां बोथोर नालाय दैलां बोथोरनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नोंथांं।
सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ। दा नोंथांमोननिथिंहाय माबायदि माबायदि माइ गायनाय बा माबा मोनसे
बा माबा मोनसे मावनायफोरखौ माबादि नुनो मोनदों नोंथां खिन्थानो हागोन ना? हागोन नोंथां। हागोन हागोन।
अ दे।
माइ गायनाय होनोब्ला जोंनि बर'फोरनियाव माने माइ आबादखौनो गाहाय आबाद होनानै माने हमनानै एबा साननानै लानाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंहा माइ गैयाब्लाथ' जोंहा गंसे न'खरा सोलिनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो नालाय नोंथाङ माने बिनि बिखायनो जोंनि गामि एबा ओनसोलफ्राव गोबां न'खरफ्रोमबो माने गैद्राबाबो एसे एसेखौहाय ओ माइ आबादखौ मावनायखौ नुयो आरो नोंथां जेरै जोंहा माइ आबाद होनोब्ला एबा माइ आबाद मावनोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनांगोन जाय खोथिया फोनो थाखाय जोंहा हाफोरखौ एबा दुब्लिफोरखौ फोसाबनानै लाग्रोनां गोन बेनि उनाव बै माइज्लि जेनाखि माइज्लि थायोना बे थ' गिबियावनो माने जों ओ आलदायै ओ जमायनानै दोनग्रोखानाय जायो आरो नोंथां
औ
बेनि उनावहाय जोंहा जोंनिथिंजायथ' माने बोथोरफोरा एबा दैफोरा जियानि फोर गैया नालाय नोंथां माने बै खोथियाफोरखौहाय जोंहा अखा हादैजोंसो ओ बांसिनानो फोनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ
बेनि उनाव जेब्ला अखाया हायो। ओ सानसे सानसे एबा हराव हरसे गाहाम हायोब्ला माने मोनायावहाय बै जेनाखि खि माइज्लि बा बे माइज्लिखौहाय बस्थायाव खाथुबनानै बबेबा बाल्थिं नङाब्ला बबेबा गामलाफोराव सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोङो अखानायै फुङाव जेब्ला अखाया मोजां हायो। बै अखानि हादैजों ओ खोथियाफोरखौहाय फोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला खोथियाया देरो बै देरबाय थानाय समावनो माने जोङो जोंहा माखासे बै दुब्लि एबा फोथारफोर खौ जोङो हाफोरखौ हालेवनानै लाग्रोनाय जायो। जेरै ओ गिबि हालेवनायखौ खारैनाय बुङो आरो नै हालेवनायखौ सामार होनाय आरो जेब्ला थामथि हालेवनाय फोरखौ जोङो ओ फोमोननाय होननानै बुंनाय जायो। माने जे ब्ला हाया गोमोन जायो बै खोथियाफोरा देरो लावो गायजानायनि सम जायो अब्ला माने जोबै ओ खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ माने गोदोनि समाव ओरैबायदिमोन माइ गायनाय होनोब्ला एबा आबाद मावनाय होनोब्ला सावरि बादालि जादलायनाय हुदाया दङमोन आरो जोंनि बर' पुरनियावहाय
औ नंगौ।
सानना नायोब्ला आथिखाल बिथिङाव बेफोरबायदिया माने ओ सोलायबोबाय एबा लासै लासै माने गोमाबोदों होननानै बुंब्लाबो माने बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो माइ आबादजों लोगोसे गोबां माखासे बोरि हाफोराव जाय जायगायावहाय दैफोरा नांस'वा बेफोरावहाय माखासे जायगा लागै जायगा आसु आबादखौबो मावनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांमोननि साइडजों माइ आबादनि एबा माइ आबादफोरखौ माबायदि मा रोखोमै मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नोंथां हागोन ओरैनोथ' माइ आबाद होनोबा जोंथ' ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ आबाद माने मावनानैहाय माने माइ आबादनि अनगाबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनानै जोंथ' जाबोग्रा मानसि नङा होमबा नोंथां औ दासिमबोथ' जोङो माइ आबादखौ मावना मावनानैनो जोङो जोंनि जानाय आदारफोरखौहाय माने बुथुमनानै लानाय जायो आरो। दा गाहायै जोंनि जानाय आदार नि थाखाय माने ओ बुथुमनो थाखाय जों ओ गिबियावहाय जोङो नायोबा जोंना माइ आबादखौनो जों नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ
दा बेखौ जोङो माइ आबादखौथ' जोङो गासैबो न'खरावनो माने एसे एसेयैबाबो गायनायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनिथिं आरो बे औ बेखौ ओ गायनायावथ' जोङो दायो एसे माने सोलायनायखौ नुनो मोनो आरोना। सिगांहाय गायनाय यावहाय जोङो गायनाय फुनायाव माने ओ गोबाव सम लायोमोन आरोना दायो जोङो बांसिन जे बिगियानारि आदब फोर फैनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिदिनो माइ गायनाय फोरखौ ओ गायनाय फुनाय फोरखौ माने थाबैनो माने एसे स समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो माने थाब थाबै गायनाय फुनायखौ नुनो मोनो आरो। ना नोंथां ओरैनोथ' माइ गायनाय होनोबा जेरै नोंथाङा बुंदों ओम जे ओ माइ जोदैखौहाय जोङो थिनानै लानाय आरो बेखौ खौ जोङो फोयो आरो माइ ओ दुब्लिफोरखौहाय जोङो खारायो। बिनि उनावहाय फोमोननानैहाय जोङो माइ गायो। जेरै नोंथाङा बुंदों थिग बेबायदिनो बिदिनो
बिदिनो
सिगांनिफ्रायनो जोंहाथ' बिदिनो सोलिबोगासिनो दं गायनाय फुनायावथ' जोङो एखेयैनो गायबोगासिनो दङ दा एसेल' सोलायनाय नुनो मोनदों आरोना जों गामियाव नों थां जोंना जों हालेव मोसौफोरजों हालेवनायनि अनगायै जोङो दायो माने ओ टेक्टरफोर होनानैहाय हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जों गायनाय फुनायखौ नायोबा जोङो गायनाय फुनायाव माने ओ बिदिनो मानसि जुदि ओ मा होनो मानसिफोर दङबा माने गायनाय फुनायावबो न'खरनि मानसिखौनो जोङो फुनायखौ नुनो मोनो आरोना गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ज' ज' आरो ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दङमोन माने आवाय गायनाय होन नाय माने नोंथाङा दिनैहाय आंनाव माइ गायनानै होफैदोंबा आं नोंथांनो ओ उननि समावहाय गायनानै है फिननाय बिदिखौ नुयोमोन आरोना औ दा सम आरो बोथोरजों ए एसे सोलायनायखौ नुबाय नोंथां माने सिगांनि समाव बे फोरबायदि सिगांनि बायदि माने बेफोर ओ दिनफोरा एसे सोलायबोदों आरो ना गायनायावबो जोङो गायनाय होनोबा जोङो गायनायाथ' बिदिनो जोङो ओ फैसा होनानैबो माने गायनायखौ नुनाय मोनो आरो नुनो मोनो। आरोना नोंथां। ओमफ्राय दाथ बेनि अनगायै मेचिनफोरजोंबो गायनायखौ नुनो मोनसै दा माइ आबादनि अनगायैबो जोंनावहाय गुबुन गुबुन आबाद फोरखौहाय मावनाय नुयो नुनो मोनो आरोना जेरैहाय ओ बेसरनि आबाद ओमफाय बिदिनो सिबिं ओमफ्राय हायो सिबिं सिबिंनि अनगायैबो ओ बे जे सबायफोर बेफोरखौहाय जोङो थो जुखाम बेफोरखौहाय मावनायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो जोंथ बेफोर आबादनिफ्रायनो माखासे ओ आबादनि दि फ्रायनो जोङो माखासे बैफोर जोंनि जे दोरोङारि मैगं ओ ओ ओंख्रि बेफोरखौहाय जोङो बुथुमनानै लानायखौबो नुयो आ रोना नोंथां जेरैहाय फाथो फोनायनिफ्राय जोङो फाथो आबादनिफ्राय जोङो बै जे माबा मा होनो नारजिखौहाय ओ बानायनानैहाय लानायखौ नुयो आरो ना नोंथां आरो नारजिनि अनगायैबो जोङो बै आं जे सबया आबाद मावनायनिफ्राय जोङो सबाइ बेगरखौ बुथुमनानै सबायनि जाग्राखौहाय जोङो दा बै जे गारनाय बेखौहाय जोङो बे जाब्राखौ सावनानै बेनिफ्रायहाय खारै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। ओरैनोथ जोंनिथिं ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि गायनाय
नोंगौ नोंगौ।
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायावहाय माबाफोर मा होनो सोलायनाय बा जेरैबायदि दांहाय मावोमोन बेफोरो दायो गैला बेफोरबायदि आरो मा मा माइ आबादखौ मावनाय जायो नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां माने नोंथाङा मोजां खोथाखौनो सोंदों। माने गोदोनि आरो दानि रुजुनानै नायोब्ला गोबां फारागखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां। गोदोहाय जोंहा जेरै माइ माइज्लिफोरखौबो नआवनिखौनो ओ आलदा थुनानै एबा थेमनानै दोनोमोन नाथाय आथि खाल दानि बिगियान मुगायाव जों ओ नायोब्ला माने ओ बना बहुद गोबां गोबां माने रोखोम रोखोमनि माइज्लि नामफोरखौबो मोननो हासै आरो नोंथां।
औ
बेजों लोगोसे गायनाय फुनाय होनोब्ला जेरै नोंथाङा माखासे बुंलांदों जेरै ओ गोदोहाय मोसौजों एबा हालेवनानै गायोमोन नाथाय ओ आथिखाल बि थिङाव नोजोर बोनानै नायोब्ला माने ओ जेरै टेक्टरफोरजों माइ गायनो थाखायबो जों मेचिन बाहायनाय जायो हालेवनो थाखायबो जों मेचिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै मारा होनोबो जों मे चिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो माने नोंथां।
अ
औ बुंनो थाङोब्ला माने ओ गोदोनि आरो दानि गोबां ओ फाराग एबा सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेबायदिनो औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनिथिंबो माने ओ माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादफोरबो मावनाय जायो। जेरै- ओ थास' एबा थारुननि आबाद बै थारुन आबाद फोरखौबो मावनानै ओ न'खर खुंनो थाखाय एबा रांखावरि आरजिनो थाखाय बैफोर आबादखौबो मावनाय जायो। लोगोसे बे थारुना माने बुंनो थाङोब्ला ओ बिजौनिफ्राय लानानै मोदोमसिम बे थास' बुस्थुआ गासै मोदोम बाहागोआनो जाजाजोबो होननानैबो बुंजायो आरो नोंथां बिनि बिलाइ बिनि बिलाइखौ बो जायो बिनि बिबारखौबो जायो। बिनि ओ देन्थाखौबो जायो बिनि आइ थिंखौबो जायो बिनि मोदोमखौबो जायो आरो नों थां माने बुंनो थाङोब्ला बेनि थास' अ फारफ्रोम बिथिंखौबो माने जाजोबनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो आरो जोंनिथिं माखासे आबाद मावनाया
औ जोंनाथिंबो बिदिनो नोंथां नां जेरै बुंनाय बायदिनो होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ जोङो बेहायनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
जागोन नोंथाङा जागोन।